हेल'।
हेल'।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय थादों।
अ आङो दा मोनाबिलिनि आदार जाखांनानै ओरैनो गजिरायनानै दं नोंथां।
अ।
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
हो?
ए बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? अ हागोन नोंथां। अ माने आं नोंथांजों आं फंनैसो आयदानि सायावसो सावरायलायनो होननो सानदोंमोन आरो। ओ आइ औ आयदाया बेनोदि जोंहा जि दानाय। बर'फोरा माबायदि न'खराव जि दानानै रां खामायनो हायो बा माबायदि जि दानाय जायो? बेफोरनि बागैनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हायो नोंथां बिदिनो माने दखन दख'नाखौ माने बर' हारिया बांसिन गानो आरो। माने बेनो जाहैबाय बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होननानै बुंनो सानो। नोंथाङा दा दख'ना दानायनि बागै होनदोंथ'। औ दा दख'नाखौ बर' हारिया बांसिन गानो बर' हारिनि आइजो माहारिया। दा बिदिनो जोङो दख'नाखौ दानो थाखाय माने दख'नाखौ दानो थाखायथ' खुन्दुं नांगौना नोंथां।
औ नांगौ।
औ दा बे खुन्दुंखौ जोङो ओं इन्दि एम्फौखौ खोनाबायना नोंथां? औ बे बे इन्दि एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायो खुन्दुंखौ जिहेथु जोंहा न'आव बानाया एबा जोंनि बेनि थाखायनो माने बांसिन मानसिफ्रा न' न'आवथ' मोननाय जाखाया नालाय बांसिन‌। बिदिखौ माने बाहेरानिफ्राय हाथाय बाजारनिफ्राय खुन्दुं खौ बायनानै लाबोनानै औ बायनानै लाबोयो बांसिन। नङाबा मोना नालाय ओंखायनो।
ओं।
लाबोनानै बिदिनो बे खुन्दुंखौ माबा मोनसे सोरखियावहाय फाननानै लानाय जायो आरो गलनो।
औ
औ आरो बिदिनो आथिखालावथ' माने बांसिनानो दख'ना दानायखौ नुनो मोननाय जाला बांसिन मेसिन मेसिनजोंसो बाननाय जायो बांसिन मेसिनजों नुनाय जायो गो गोदो माने बर' गामियावहाय बांसिन आयजो माहारिखौ बिदिनो माने ज' जा जाय ज' माने ओ दखना सोमलायनाय मानाय ओमफाय ज' ज' दालायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा नु नुुननो मोनदा बांसिनानो ओंखायनो माने दानि जुगनि मानसिफ्रा माने रोंनाया खम जालांबाय आरो बिदिन्थि महरै जेरै आंखौनो बुंनोसै माने थ'राब नुबोैयै हिसाबै माने बारा आइदििया गैजोबला आरो ससियेल मिडिया थानाय हिसाबै माने एफा एनै बबखौबा सोलोंनानै लागावनो हाबाय आरो एसे आबै आबौनि खुगानिफ्राय मिनथिबाय बिदिनो बिमााव बिफाफ्राबो एसे बुंबाय बेफोरनि दा एसे एनैल' आं मिथिनो हायो आरोों थांगा हसै दामोन दे।
औ मोना दे नोंथां औ
नानय माने साल खुन्सेया बेबायदियाव माने दाग्राखौ दोनो आरो बिदिनो फाननानै मानानै बेबायदिनो दालाङो आरो आरो दखनाखौ माने आगर होनो गोसोबा बेयावनो आगर होफादेरलांनो एरलांनो हायो आरो दख'नाखौ बांसिन बिदिनो फाहारि आगर फारौ मेगन बिदिनो फाहारि बे माने गाबबागाव मोनसे महर लानानै औ दिंखि आगर गावबागाव माने जा गोसो सोआव सान्दों बेखौनो औ बेखौनो लानानै माने दानो हायो आरो नोंथां।
औ
माने बेफोरनि आगर होनो हायो आरो मोजां नुयो। बिदिनो दखनाखौ माने बिदिनो सिक्स सिक्स सेभेन बिदि सेन्टिमिटार गोलाव हालाबै माने दानाय जायो आरो नोंथां आरो बे दं दखनायावहाय गोबां रोखोमै गोबां गाबनि माने गाब गानो हायो आरो जेरै गोथां गोमो गोजा गुफुर बेफोरबायदि गावब गावनि गोसो मथे मोनसे गाबखौ होनो हायो आरो दख'नायाव बेफोरबायदिजोंनो माने दख'नाखौ समायना नुयो आरो आरो नोंथाङा होनदों दख'नानि बिजनेस होनदोंना? रां आरजिनो हानायनि खोथा बुंदों दा जोङो गोदोहाय मा जायोमोन गाव गावनो दानाय हिसाबै खस्थ' जायोमोन जेला गाव गाव गाननो थाखाय थाखायल' गामियावहाय माने दानाय जायोमोन ना नोंथां नाथाय आथि खाालनि मुगायाव मा जाखो मेसिन ओंखारनाय हिसाबै गावजों लोगोसे गुबुनखौबो माने गानहोफानो हानाय मोनसे गोहो फैबाय। जेराव जोङो खम समावनो माने दखनाखौ दिहुनन्ना लानो हायो। जायनि थाखाय जोङो बिजनेस खालामनो हायो नोंथाङा आरो रां आरजिनो हायो आरो दा गोबां बर' आइजोफोरानो बेबायदि मोनसे कम्पानियाव हाबनानै दख'ना कम्पानि जेराव बेफारि खालामनो हायो बिजनेसाव हाबनानै थानानै गावनि न'खरा जोबोद जौगाबाय आरो नोंथां औ बेफोरबायदिखौ नुनानै आं सासे बर' आइजो जानानै जोबोद मोजां मोनो।
हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
ओं खोनादों औ खोनादों
औ दा नोंथाङाबो जाखिनि हायो आङो एसे फोरमायना होबावदो जाहाथे आं नोंथांफाय एसे माने मिथिनानै थाबावनो हायो।
अ दा जेरैदि नोंथाङा बुंदों जोंहा दख'ना दानो थाखाय बेबायदिनो माखासे खुन्दुं गोलाथि न'आव दिहुन अ बे गास जेरावबो बिदिनोखा दख'नानायनि प्रसेसिंफोरा ओ जोहा मा होनो आंबो बांद्राय इसिबाङै औ आंबो बांद्राय मोजां बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा आथिखालाव न'खर न'खर दख'ना दानाय बियो गोमालांनो हमबाय खोनादोंना?
औ नंगौ नोंथां आरो गावजों औ खोनादों नोंथां।
दा
आरो बिदिनो दख'ना दायैनो माने गामि औ
ज' ज' दालायनानै गावजों गाव ज' ज' ओंखारलायनानै मोनसे
ओं
मोनसे सोमोन्दोआ थालायनाय जायोमोन आरो ना नाथाय आथिखालाव नुनो मोनला।
ओं ओं ओं जोंनि गामि ओनसोलफोराव आं बेखौसो नुनो मोनो जे जोंहा दानि जुगाव ओ प्र आइजोआ ओ गावनि हारिनि दानाय बेखौ गाननानै माने गुबुन हारि जि फोरखौ आङो नुनो मोनै आरो मानो होनोब्ला थ दानो थाखाय ओ माखासे गोबां आइजें आइला बा बिदिनो रोंगौथि गोनां मानसिफोरबो नांगौ जायो। ओ गोदोनिफ्रायनो बिसोरो दख'ना दाबोनायखौ बांद्राय नुवाखैबो जानो हागौ बा मिथिनानैबो बाव बिनि थाखाय बिसोरो दख'ना दानायफोरखौ एसे एसे खमायलांनो मोनदों आरो आरो मालाय हारिनि जिफोरखौ दानानै बेफोरो जिफोरखौनो दानानै बिसोरो न'खर खुंबोदों गोबां रां आरजिबोदों गोबां ओ जि बोसोरसोनिफ्रायनो बे जि दानाय खामानि गुबुन हारिनि ओ जोंहा बेफोरखौनो दानानै हाबथाफ्रोमबो बाजार राव लांनानै फानहैनानै बेफोरबायदिनो बे ओमफ्राय फैसा बा रां आरजिनो हायो बा मोननो हायो आरो बिसोर बे रांजोंनो न'खर सालायबोदों खुंबोदों आरो दा
औ नोंगौ नोंथां
औ बिनि अनगायैबो माब्लाबा सम सम ओ जोंनि ओनसोलफोराव खायफाफ्रा न'खराव दख'ना दानायखौ नुयो ना खायफा बांसिन मोनफा मोनसे मोननै न'खराव आरो आरो बिनि अनगायैबो गामसा बेखौबो मालाबा समाव नुयो। नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव आङो सानफ्रोमबो बेखौसो नुनो मोनो जे जोंहा गामि ओनसोलफोरावहाय दैलि जि दायो। नाथाय बियो ओ दख'ना नङा गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय औ गानग्रा जोमग्रा। बेफोरखौसो सानफ्रोमबो दानानै सामफ्रोम ओ मोनफ्रोमबो हाबथानि बाजाराव लांनानै फानहैनानै न'खरखौनो औ
औ दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्राबो माने आग बारायनानै थायोब्ला गोबां आरो जौगाबावनायनि लामायाव दंबावो ना नोंथां बेखौनो सानो आङोखि बर' आइजोफ्रा माने थांनानै थाथों। बिदिनो दा दा गोमालांथों जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोनथिया
ओं। दाथ' ओ गाननाय जोमनायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दख'नाखौनो गाननायानो जायो जोंनि ओनसोल फोराव बांसिनानो न'आव दानाय जायबाबो दानियाथ' गोदान गोदान मुगायाव खुग जों दिहुनजानाय माखासे मेचनफोर दं नङा होमबा? ओ ओं बेफोरजों दिहुनजानाय बा बेफोराव दाहैनाय बे नोंथाङा दि दहाय बुंदों बेफोर दख'नाफोरखौनो गाननानै गावनि हारिखौो सिनायथि होयो। थेवबो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ दानो नुदोंबाबो बेफोरजों दानाय लुनानै रां खामायदोंब्लाबो गावनि हारिनि दख' दख'नाफोरखौ दानो रोङाब्लाबो गावनि हारिनि बे जि दख'ना बेखौ खौ गाननानै गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो नाजाबोदों दासिमबो।
बेफोरबायदिनो आरो औ। आंबो दा बिनि दख'नाखौ बोरै दायो बेफोरखौ जोंनि ओनसोल फोराव बारा नुनाय जाया नालाय ओंखायनो बेफोरखौनो बुंथिनाय जाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ मोना दे नोंथां जोबोद मोजां मोनबाय नोंनि बे फोरमायना होनायाव। आंबो एसे एनै गियान मोनबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? ओ जोंहा समाबो जाबाय। गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिमबो उम बे खिनि सम आंजों सावरायनायनि थाखाय।
औ दे नोंथां।
औ बिदिब्ला दे।